हेलौ औ
हेलौ नोंथां मा खालामदों?
नै नोंथां आङो दङ ओरैनो
आ नोंथांजों आं नोंथांजों आं मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
मा खोथामोन आं जि मिथियो बेखौ फोरमायनो नाजागोन नोंथांनो
अ नोंथाङा बिजिमोन नामा?
हा?
नोंथाङा बिजिमोन नामा?
आंथ' बिजियाव गैयामोन।
अ'
अ'
औ आं माने मोनसे फार्म खुलिनो सानदोंमोन आरो मोसौ फार्म
अ' ओमफ्राय?
ओरैनो औ औ पन्सासथासो मोसौ फिसियोबा माबायदि जागोन बायदि नोंथां?
पन्सासथा मोसौ फिसिबाथ' जोबोद मोजाङानो जागोन।
अ' जेनेबा मा होनो एसेबां खस्थ'फोर जानाय नङा खोमा ना पनसासथायाव ना जागोन बायदि?
बिसिनो आदार बुथुमनायाव जागोन।
औ बेनिफ्राय?
बिनिफ्राय जुदि फोथारा एसे गिदिर दंबाथ' बिदि आदारनिबो बांद्राय एसे सेबां प्रब्लेम जानाय नङा आरो।
ओ
औ
ओरैनो फन्सासथा मोसौ फिसियोबा गाइ माबेसे ओमफायो ओरै मा होनो जोला माबसे फिसिनांगोन बदि
ओ दामब्राखौ आ दा ओमफ्रायो बिदिनो दामब्रिखौ आदा बिदि फिसिबा साबसिन जागोन आरो
अ ओमफ्राय ओरैनो म मोसौ फिसाया बोसोराव खनबेसेसो होगोन बायदि मासे मोसौआ
बोसो आवथ' खनसेल' होनाय नुयो आङो नुनायालाय
औ
जोबा नालाय
औ औ
औ
ओरैनो दा मोसौनि गाइखेरा बेसेबांसो सोलिनानै दङ लिटाराव
दााथ' मज मोसौनि गाइखेरा दाइनजिसो सोलिनानै दङ
अ बेैनि बेसेना एसे मोजांना अब्लाथ'
औ औ
ओरैनो बे नों आं फिनाय मोसौखौ फियालासे मोसौ जारसिखौ फिबालाय माबायदिसो जागोन
ओरैनो नों आं फिसिनायखौ फिसियालासिनो मोजां मोसौ जारसिखौ फिसियोबा मोसौ जारसिया साबसिन मानो होनोबा बिनिफ्राय गाइखेरा बांसिन ओंखारो नालाय
औ औ ओमफ्राय बिनि थाखायथ' एक्सट्रा मोसौ जासिनो थाखायथ' एक्सट्रा फार्म लुनांगोन आङो मोजां एसे फेसिलिटि दोननांगोन ना
औ औ
ओरैनो फांखा सांखा होलायनांगौ होननाय खोनादों माथो मोसौगासिनि थाखाय
आंबो खोनादोंमोन खोनानायालाय नाथाय आं आंनि मेगनजों नुवाखै नुनायालाय
अ गाइखेर ओरैनो मासेयाव खै लिथारसो ओंखारगोन बादि मोसौ जारसि
मसेयावथ' बा द'आ ओंखारगोन खोमा आं
औ ओमफ्राय बेनो आं फिनाय ओरैनो मोसौआव
मोसौ नों आं ओरैनो फिसिनायाव से नै थाम बिदिसो
अ अब्लाथ' मोसौ बारसियाव बांसिन मुलाम्फा दं माथो ना
औ औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो मोनसे खोथााबावोन नोंथां।
औ दे सोंलाय
ओ जोंथ' दायो बेदर बेदरखौ बहुद नांगौ जायोना जेरावबो
औ
मा होनो माबा मोनसे चावमिन बानायनाय रल बानायनाय टेलफ्राव ओंखाम ओंख बे बिदिफ्राव गोबां बेदर नांगौ जायो। ना बिनि थाखाय माने बयलारनि फार्म खुलिनो सानदोंमोन आरो औ नोंथाङा बेखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ब्रयलार फारम खुलिनाया थ' एसे खस्थ खस्थ' दङ बेयाव
औ औ
आदार बायनांगौ जायो।
औ
बिसिनि आलदा न' बेफोरदि बानायनांगौ जायो ओंखायनो बेयाव इसे खस्थ' दं आरो।
अ ओरैनो बिसनि थाखाय बिसोरखौ दोननो थाखाय एक्स' फुट सेजौ फुट गोलाव न लुयोबा खैथासो दोनजागोन बायदि?
सेजौ फुद लुयोबा नोङो से रोजानि बाराथ' दोनजाखागोन ओरैनोबाबो।
औ
औ
बेयनिफ्राय नोंसोरनो जेनेबा आदार आदारफोर बायनाय न' लुनाय मुलि बायनाय बेसेबांसो थांगोन बायदि? खरसाया मोनथिगोन नामा?
खरसाखौथ' आं इसिबां थाल लायाखै लानायालाय नाथाय जोंनि खाथि खाला गोबार नुयो आङो बेफोरदिखौ आरो
औ
होमबाबो आं सोंनाय जायाखै माने
ओ ओरैनो बे दाउखौ खैदिन दोननानै खैदिननि उनाव फाननो हानाय जागोन बायदि
से दान नै दान फोरावनो फाननाय नुयो माथो आं नोंथां
औ खै जेनेबा गोरलैनिफ्राय से दानाव खै खैदिनसो जानाय जाहैगोन नोंथाङा मिथिगोन नामा
से खिजिया थ' जाहैनांगोन मोजाङै आदारफोर होयोबाथ'
औ
औ
नोंथाङा अब्ला बारा मिथिजोबा ना
औहो
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जेखौ मोनथिदों बेखौ खिथानायनि थाखाय
औ
औ नोंथांमोननिखै दैज्लां बोथोराव माइ गायोना
जोंनिखै गायो गायनायालाय
अ दायो दैज्लां बोथोरनि एसे माबाफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा आंनो नोंथाङा
दैज्लां बोथोरनि दाथ' गायथ'नाय जानाय नङा मानो होनोबा दा आमटिसुवआ नांनानै दंना
औ औ नङा माबादि ओ बारहावाफ्रा माबायदि जानानै दङ जायगाफ्रा माबायदि दङ अखा हानानै दैबानाफोर जादों नामा माबाफोर
अखा हानाथ' दा दै बानायालाय दै बाना जादों मानो होनोबा अखाया मैयाजों दिनै एसे बारासिन हानाय नुनो मोनदों
औ
औ नों
जोंनिखिथ' दायो ओरै सोरबा गायबाय दै जानायफोरा
औ
खिन्थु माखासेया गायाखै आरो अखायाबो दासासान्दि एसे एनैल हागासिनोना मोजांबो हायाखै
औ
दुब्लिफ्राव दै थायाखै आरो माने दै थाबानो नै गायस गोन दैबाना जालायनायथ जायाखै। जाहा मोनसे दंग दङ बे दंगयानो नैलै बोहैयो। खै आरो माने दैयानो गैया देग्लाय बहुत खम।
होमबा नोंथांमोनिखै अखानि बिबाङा खम आरोना?
औ एसे खम जानानै दं जों अखानि बिबांया। नोंथांमोनिखै मोजां नामा?
जोंनिखै बोथोरा बुंनो हाया माने दानो सानदुं दुङो दानो अखा हायो बिदि जाबाय दं आरो जोंनिखै।
अ नोंथां मोनाथ माइ गायोना?
जोंहा माइ गायामोन गायनायालाय।
अ बिदि आरो।
औ।
माने मा मा मा मा जाथिनि माय गायो आं एसे सोंनो लुबैदोंमोन आरो माने।
जोंनिखै बांसिन रनजितखौ गायनाय खोनायो।
अ इनिफ्राय।
बावया माय जोसा माय ब्रा इफोरदिखौ गायो आरो।
औ बेफोरखौ गायनानै मुलाम्फाया मा बायदि जागोन बादि नोंथां?
मुलाम्फायाथ नोङो जेनेबा बुरजा गायनो हाबाथ मुलाम्फा दङ।
औ
जुदि खम गायोब्ला ननि थाखायनो। नयावनो जोबो। बुरजा गायोबा एसेबाब बो आग्लायनानै बेखौ फाननो हायो।
औ
औ
अ नोंथां ओमफ्राय रनजित माइखौ गायोब्ला रनजित माइया माबायदि फिथाइ ओंखारो जेनेबा बिनि मुलाम्फाया माबायदि जागोन?
रनजित मायाथ दा ओरैनो नोङो बाजारफोराव थाङोबा से केजियाव ब्रैजि रां थामजिबा रां बिदिनि नुनो मोनो आरो।
औ जेनेबा जेनेबा बिगासे गायोब्ला। बेसेबांसो ओंखारगोन बायदि।
बिगासे गायोबा आंनाव इसेबांथ आइडिया गैया मानो होनोबा जोंहा गाया नालाय। होनबाबो गुबुनफोरनिखौ खोनानाय बायदिबासो कुन्टेलसेआ ओंखारगोन बायदि आरो बे बिगा आव
अ
से कुइन्टेलनि बाराफोरबो ओंखारगोन जानो हागौ
औ नोंथाङा मोजां मिथिजोबा आरो जोंनियाव माने बे माइखौ गाया जोंनियाव मासुरि गायो गया गायो रनजितखौ गाया आरो ओंखायनो माने बेफोरनि मुलाम फाया माबायदि मासुरिफोरनिफ्राय रनजितआ साबसिन जागोन नामा बेफोरखौ माने से मानथिनो लुुबैदोंमोन आरो। दा मा खालामबावनो नोंथांमोनहाबो माइ गाया
औ
ओरैनोथ' खबरफोरा मोजांना नोंथां औ औ दे गोजोन्नाय थाबाय औ।